हेलौ हेलौ हेल' नोंथां खोनादों ना
अ खोनादों दे मा खालामदो नोंथाङा
आङो दा मोना नि जिरायनानै दङ नोंथाङा नोंथाङा ओरैनो दङ ब्ला हेल' नोंथां खोनादोंना नोंथाङा ओरैनो दङब्ला नोंथाङा ओरैनो दङब्ला आं नोंथांजों दसे समनि थाखाय एसे खोथा सावरायनो सानदोंमोन
अ सावरायजागोन दे
नोंथाङा गाज्रिमोनाबा
मोना दे गाज्रि मोना
औ अब्ला नोंथाङा दासान्दै मा खालामगासिनो दङ
आङो दासान्दि ओरैनो दंथ'यो
औ दाथ' दैज्लां बोथोर नङा होनबा
अ माय गायनाय बोथोर दैज्लां होनलाय
नोङो माइ गायनो थाङाखै
दिनै थाङाखै आं माइ गायनो मैया थांदोंमोन
अब्ला दा मा खालामगासिनो दङ दाथ' बोथोरा जोबोर मोजां जोंनिथिंजाय गुसु गुसु बारफैदों
औ
नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ
दा
मा खालामगासिनो दङ नोंथाङा
आङो जिरायना दं दा
अ मोनानि साहा लोङाखै खै होमबा
मोनानि सा लोंखांबाय
माजों लोंनाया आंनोबो एसे सावरायनानै होदो
औ थावनि आरो थावनि
औ एबिदिनो नोंथांमोनहा साहाजों मा मा जायो बा न'आवनो सावनानै साहाजों जानाय जामुंखौ माबायदि मा मा जानाय जायो आंनोबो एसे फोरमायनानै होदो
औ जागोन दे फोरमायनोसै होमबा
औ
दानिथ' जोंहा थावनि फिथाजों सा लोंखांबाय थावनि फिथानि बागै एसे फोरमायना होनोसै होनबा
अ अब्ला दे थावनि फिथाखौहाय माबोरैहाय बानायनाय जायो आंनोबो एसे फोरमायनानै होदो
अ थावनि फिथाखौ बानायनो थाखाय माइरंखौ सोमना दोनग्रो नांगौ जायो मायब्रा मायरं होनाय जायो बर'आव
औ गिबियावनो
गिबियावनो ओं
औ औ बेनि उनाव
बिनि उनाव सोमखांनानै दसे थानानै माइरंआ रुयबा सुग्रोना लानां स्र जायो। सुग्रोनानै दसे फोर फोराननानै औ
ओरैनो बिसे समसो बेससो सम औ नोंथां आं खोनाबाय दङ। आं नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंनो सानदों।
अ
ओरैनो माइरंखौहाय बेसेसो सम सोमनानै दोननाय जायो?
माइरंखौ?
औ
बारा गोबाव सोमाबाबो जायो दस मिनिट बा बिस मिनिटसोबाबो जायो नामा थाय।
औ
आं एसां रोंलायलाङा जेनेबा। बेनि उनाव संखांनानै दस रानबाथाय दिंखि एबा ग्रायनडार मेसिनाव उनना लाग्रोनांगौ जायो आरो।
औ औ
बेनि उनाव थावनि फिथाखौ बानायनो ला दै होनानै एसे एसे नाना लाग्रोनांगौ।
औ
नानानै ओमफ्राय ओरै दुलुर दुलुर बा गल गल बानायनानै
लादु लादु खालामनांगौ।
अ लादु लादु।
औ
बिदि खालामनानै गेसाव बा अराव सारायखौ जानना लाग्रोबाय लाग्रोनानै औ थावखो होबाय साराया दुंबा।
औ
एमफ्राय
बेनि उनाव
थावा दुं बा फिथाखौ होबाय आरो। बिदिनो सावबाय नालेंखरदोबो नालेंखर औ औ नालेंखरदोबो बानाय जायो आरो बेखौ
टेस्टआ एसे आलादासिन जायो आरोना
ओं गोथावसिन जायो आरो
औ जानायाबो मोजां नांबाय
सिनिजोंबो जाजा औ सिंनिजोंबो जाजायो सोरबा गोदै जानोबा जोंना बर' नालाय बांसिनानो संख्रि जों जायो आरो संख्रि होननानै लगायनानै
औ
बिथाङालाय मा खालामगासिनोबादा
आंबो दङ दा आंबो दङ बिदिनो मोनानि जिरायनानै साहा लोंखांनानै नानै मोनानि फ्रेस फ्रेस हावा जागासिनो दङ सिथ्लायाव जिरायनानै बोथोरावाथ' जोबोद मोजां नङा होनबा दिनै
अ अ
बेनिखायनो
फालाय मादो साहा लोङो
आंथ' बिदिनो गेजेर गेजेर दखाननि बिदि संनाय ओ मिथाय बेफोरबायदि जाग जाग्रा बायनानै जाफैयो आरो बिदिनो दखाननि मालायनि बानायखायनायखौ जानो बाब्लाथाय न'आवनो बिदि फिथा बानायनानै जायो था होनोब्लाथाय आं आं जाय फिथाखौ बांसिन मोजां मोनो बे फिथाखौ बानायनानै जायो आरो बेनो जाबाय जोंनि बर'आव लावदुम फिथा होननानै बुंनाय जायो
औ
बे फिथाखौहाय आङो जायो आरो बानायनानै
औ लावदुम फिथाखौ माबादि बा बानायनाय जायो फोरमायदो होनब्ला
औ अब्ला नोंथाङा खोनासंलांबाय थादो जोंनि जायगायावहाय लावदुम फि फिथाखौ माबोरैहाय बानायनानै जायो आंबो नोंथांनो एसे फोरमायनानै हो दिनै जोंनियाबो बिदिनो एखेया दब दङ नोंसोरनि ओ थावनि फिथा खौज माबाय देहाय मानाय बेफोरबायदिनो गि बेयावनो
औ
जाय माइरं खौ जों जायो बे मायरंखौहाय गिबियावनो दैयाव से बा नै धन्टानि थाखाय सोमनानै दोननांगौ बेनि उनावहाय मायरंआ एसे रुयबा बेखौ बोखांनानै मोजां दैजों सुस्र नांगौ। सुस्रानानै दसे दसे सम ओरैनो दैखौ सर'नो थाखाय दाबसे जायगायाव दिखांनानै दोननांगौ दै सर'नाय जायगा खिरखा बा खिरखाफोराव बेखौ दिखांनानै दोननाय जायो आरो। आरो बेनि उनावहाय दिंखि खि एबा उवाल बेफोरबायदियाव गोदोयो देनाय जायोमोन नाथाय दानि गोदान मुगायाव बयनिबो न'खर न'खर ग्रेन्डार मेसिना
ग्रायेनदार मेसिन औ
बेनिखायनो जोंनि न'खरावबो ग्रेन्डार मेसिन दङ नालाय बेनिखायनो ग्रेन्डार मि मेसिनावनो देनाय जायो आरो। आरो बे माइरं खौ देना लाखांबाय गुन्दै मिस सिनिस देना लायो आरो देना लानानै इसे बे फिथा रावदुमखौ बानायनो थाखाय ना? बे फिथा गुन्दैखौहाय दै औ बे फिथा गुन्दैखौहाय दै एसे एसे सारस्रोनानै नानानै लानांगौ। आरो नाना लानानै सानद्रियाव सानद्रि गुबुङाव बेखौ सालिनांगौ सालिनानै नैहाय बे सालिनाय माइरंखौ खो जोङो फिस्ला खुरै फिसा एबा नालेंखरनि खरखा बिदियावहाय जोङो बानायनाय जायो आरो औ एखनब्ला नोङो खेबसेयैनो बानायनो गोसोब्लाथाय फिथ्लााय खिरखायावनो खेबसे लागैयैनो लानानै बानायनो हायो बेखौ बानायनो थाखाय गिबियावनो जोङो ओ दैहुआव दैखौ गुदुं खालाम खामग्रो नांगौ। ग्लब ग्लब गोदौ होनांगौ। बेनि उनावहाय नोङो बेखौ बेखौ जे जोंबाबो जाजायोबा नोङो सिबिं होनानैबो जानो हायो बे फिथाइयावहाय आरो गुर होनानैबो जानो हायो गोदै जानो लुगैयोबा। सिनिबो होनानै जानो हायो आरो ओ नारेंखल होनानैबो जानो हायो नारेंखल होबा टेस्टआ एसे मो मोजांसिन जायो जा मोजांसिन जायो आरो औ अब्लाबो संख्रिबो होनानैबो जानो हायो गोबां बायदि बायदि रोखोम होनानै जानो हायो बादाम काजु बेफोरबायदि जानो हायो थिग बेफोर बेफोरबायदिनो दैया गोदौबाथाय नों जुदि फिसा फिसा बानायनानै जानो गोसोबा नोङो खुरैयावहाय एसे एसे होबाय ओमफ्राय इसे एसे माइरंखौबो होनानै माने गेजेर गेजेराव सिबिं सिं एबा सिंनि जानोबा सिंखि होना होयो ना नालेंखरखौ होना होयो बेफोरबायदिनो बानायलांनाय जायो आरो थाइसे थाइसेहाय बिदिनो आरो बे फिथाफोरखौ आलासि दुमसि फैयोबोला सावरि बादालि जायोबोला जोङो ओ सावरि उम बे खामानि माव सावरिफोरनोहाय साहाजों बानायनानै जाहोनाय जायो आलासि दुमसि फैबोलाबो बेखौनो नों होनायजों
औ आरो जोंना बर'फोरना मागोआवथ' जाथारो बे फिथाखौ
औ औ औ जोंहाथ' बे बे औ औ औ जानो मोजां मोनो आरो बिदिनो गोबां रोखोमनि फिथा दङ एन्थाब फिथा दङ आरो मा होनो मोसौ थाफा ना मा बुङो बेफोरबायदिबो फिथा दङ गोबां बेबायदि रोखोमनि फिथा दङ नोंथांमोनथिं सिं जाय मा मा रोखोमनि फिथा जायो आंनो एसे फोरमायनानै होदो
जोंनिथिंबो नोंसोरनिजोंनो एखेयानो लावदुम दा ओ नोंसिनिदोंनो एखे बानायनाय जायो आरो जोंनियाबो
औ औ औ औ अब्ला नोंथां समा औ अब्ला नोंथां समाबो जानानै फैबाय दिनैनि सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा माब्लाबा लोगो मोन
औ दे दे औ जागोन दे। दे